खोनादों ना?
औ खोनादों।
मा खालामगासिनो नोंथाङा दा समाव
ओ ओरैनो जिरायनानै दङ
औ औ
औ
ओरैनो जेबो बेबायदि जे हाबाफोर मावाखै?
ओहो दा जेबो खामानि गैथवा।
बोथोरनि आबादफ्रा माबायदि
आ बोथोरनि आबादाथ मावनो थाखाय लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ।
लाहार फाहार नोंसिनि थिं ओरैनो माबायदि खान्थियै माबायदि आइडियायावहाय ओ माइखौहाय गायनाय जायोबा ओ आबादखौहाय नैबे दा दैज्लां समावहाय बांसिनानो जोंनि ओ माबायावहाय मानसिफ्रा माइ गायो नालाय
औ औ।
दा बेखौहाय माबायदि राहायाव गायनाय जायो जोंनिहा
माबायदि राहायाव आरो ना?
औ जेनेबा ओ सोरनाबा नेवसिया गायो सोरबा खासिया गायो दा बे राहायै नोंथांमोननियाव माबायदि राहायै गायनाय जायो?
ओ नेवसिया माने नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोन हागोन नामा?
नेवसिया माने खोथियाखौ फोग्रोखांनायनि उनावहाय दा बेखौहाय फुनानै लोगो लोगो फोथाराव जोङो गायनाय जायो। ओमफ्राय खासिया जाहै बाय मा होनदों खोथियाखौ फोयो खेनसे हा फोखांनानै आ क‌ बेखौहाय जावैबावो। आकु बि जावै नायखौ आकु फुनानै ओमफ्रायसो गायो बे बेयो जाहैबाय खासिया आरोना। ओमफ्राय बे नेवसिया जाहैबाय बाय दा नोंथाङा दा ओ सासे बर'नि सासे गोबां माइ गायनो हाग्रा सासे आइजो हिसाबै दा माइखौ माबायदि गायो नोंथांनाव आङो माखासे कुइसन खालामदों। नोंथाङा आं एसे खोन्थानो हागोन नामा जे माइखौ माबायदि गायो?
औ। जोंनियावथ‌ बांसिन खासियाखौनो गायनाय नुनो मोनो। औ।
उम खासियाखौ नोंसिनिथिं माबा मोनसे गुबुन रावै बुंबावो नामा ओरैनो?
आं बेबादि जोंनिथिं बेबायदि सोदोबखौथ खोनानाय मोनाखै।
होमबा मा ओ आस्सा आस्सा उम। जेनेबा बेबायदि जावैनानै गाय फिननायखौ मा होनो नोंथां बिथिंजाय?
खोथिया माने माइलि दोननानै खोथिया फोनानै गायनाय आं बे प्रसेसखौल ' मिथिगौ आरो। ओ सिङावहाय आरो माने जोंनि बर'फोरा बर' गुबैयै माबादि बाहायबावो बेखौ आङो बारा मोजां मिथिया। आरो सोंनाबो लाफे रनाय जायाखै।
उम।
जानांगौ आरो गुबुन गुबुन बाहायबावो खोमा।
औ नंगौ। दा ओ ओमबा नोंथाङा नेउसिया नेउसियानि आदबखौ मिथ यो आरो दा नेवसिया गायनो थाखाय माबाय दि गायनाय जायोमोन उम?
ओ सिगाङाव खोथियाखौ फोना लाग्रोबाय जेब्ला फोखांनायनि उनाव खोथियाया ने गायजाथावथाव जायो
औ
अब्ला बे खोथियाखौ ओ अखा नायनानै जुदि गायनो थाखाय हायाफ्रा माने दैया बुरजा थादोंबा
औ
बेखौ गामो माने सानसे सिगाङावनो हाजिरा लानानै खोथियाखौ फुग्रोनाय जायो आरो।
औ औ
ओ फुनानै माने जेसे हायो एसे आखाफोरखौ बुरजायै फुना लाग्रोनो नाजायो। जाहाथे माने गाबोन हाजिराफोरखौ लानानै गायगासे जानाय बायदि।
औ दा नोंथाङा माइ गायनो रोंङोना रोङा ओरैनो?
औ रोंगौ।
दा आ दैफोरा नोंसिनिथिंजाय बेबायदि माइ गायनो थाखाय दैफोरा माबाफोर उसु बिदा मा फोर जायो नामा बा उसुबिदा जायाब्लाबो माबायदि ओ आ खान्थिहाय जेरैहाय दंग थायो दैमा थायो सुइस गेट थायो मा राहायै गायनाय जायो दैनि थाखाय?
ओ जोंनावथ बेबायदि राहा गैया। ओ अखानि दैजोंनो गायनाय जायो जोंनियाव। जेसेबां हा गौ माने अखा रोजा हाबासो जोंनियाव दुब्लियाव फोथारावहाय दै थायो।
औ
ओ आरो बिनि अनगायै जोंनियाव माने बेलेग दैनि फैनाय सुबिदा जेबो गैया। माने जेसेबां अ अखा रोजा हायो इसेबांनो माने गायब्रब फुब्रब बेफोरबायदिखौसो मावनाय जायो आरो जोंनियाव आबादखौ।
दाथ ओरैनोथम बा ओ गोबां खस्थ जायो खोमा ओमबा ना?
औ बेखायनो माने जेसे हाग गौ इसेबां थाबैनो गायखा खांनाय जायो आरो
औ ओरैनो ओ माइनि अनगायै मा मा आबाद मावनाय जायो?
माइनि अनगायै जोंनियाव बांसिनानो बेलेग एस्रा आबादखौ बांसिन मावनाय नुआ नाथ थाय नआव जानो थाखाय ओ मागोफ्राव जानो थाखाय सिबिंफोर गायनाय नुयो नआव जानो थाखाय आन था सबाइ गायनेन लानाय नुयो। ओ आरो साफा सानै गामियाव नि मैगंनि आबाद मावो आरो बुरजानो।
ओमबाथ नोंसिनिथिंजाय दैनि माखासे गोबांहाय बेबायदि पब्लेम जायो। दा दैनि माखासे दैनि दैनिब पब्लेमबाबो माखासे सलुसनफोर दङ बे सलुसनफोरखौहाय ओ माबायोब्ला गोबांहाय बेबायदि खेथि मावनायफ बेवहाय सुबिदा जायो आरो जेरैहाय दानि जुगावहाय ओ दानि जुगा गोदान मुगा हिसाबै दा माहोनदों ओ टेकनिकेलबो होनजायो आरो माने। दा बे समावहाय जोङो दै मोनाबाबो जोङो माखासे बरिं बहायनानै दै लाबोनानै गायब्रबनो हायो अब्ला मा जायो जोंनावहाय माइ गायनो थाखाय एबेलेबोल मोनदों। जायो आरो माने ओ बेफोरखौ जोङो बाहायनो हायो। ओरैनो नों थांमोननियावहाय माबायदि मा माइखौहाय बांसिन गायनाय जायो जेरै
जोंनियाव बांसिन सुबा रन्जना आरो मागो जानो थाखाय
माइब्रा सुबाया बे सुबा मा माइआ मा माइ?
सुबा माया माने आगथिया माइ माने बेखौ दुर्गा फुजा समावनो हानो मोनो आरो
उम ओमबा नोंस्रा खासियानि आदबखौ मिथिया ओमबा
ओहो
दा खासिया दा माइ गायनाय ओ आदबखौ नोंथांमोनहा खोब माने मिथिनानै लानाया मोजां आरो दा मोनदों ओ जोंनि नैबे जायगायावहाय जोंनि एरियायावहाय नेवसियाखौ फ्रायानो गायला जाय माहोन दों जाय थाखा फैसानि प्रब्लेम जाय एखेबारे माने हास्लाबथारै बिसोरसो नेवसिया गायो आरो आरो नेवसिया गायनायनि माइआ आलादा जायो आरो गायनायनि मा हादान जायगायावहाय मा गायो नेवसिया गायनाय जायो बांसिनानो आरो हादान जायगायाव मा जायो हास सारनि ओ गोनां जाया आरो दैबो माने बांद्राय मोना नालाय बेनिखायनो नेवसियाख खौ गायनाय जायो आरो दा जोंनि नैबे गाहाय एरियाव हाय जोंनावहाय मा जायो मोनदों खासिया गायो आरोना माने एखेबारे ओ माख खालामो माइखौहाय मा होनो फोग्रोनानै फुनानै आख जावैबावनाय जायो माने
अ
दा बेखौहाय खाासिया होनो आरो माने। माने बिराद लं प्रसेस आरोना आरो बियो बिखौहाय फोनानै फुबावदो फुनानै आख बेख खौहाय नोङो गायनो थाखाय हा फोमोनदो फोमोननानै आ ख एखौ फुबावदो गायदोलाय आरो होमबाना मा जायो खोथिया गोजौ गोजौ जायो। ओमफ्राय बिदाङाबो गोलाव गोलाव जायो।
अ नोंथांमोननियाव दिबा माने दैनि प्रब्ल
दैनि दैनि प्रब्लेम गैया जोंनाव दैमा दङ। ओमफ्राय दैयाबो माबायाबो हायाबो एसे दलहा बे हिसाबाव माने दायोथ' दैया सेस ओ फोथार बुंनानै दं आरो दैया।
इदिबाथ' दलाहा जायगायाव लेवार बेलावफोरबो थायो आरो माइ जेराव बे बेलाव लेवार थायो बेयावहाय माइआ ग्रोम ग्रोम जायो होननानै बरफ्रा फो थायो बिदिबा नोंथांमोननियावबो लेवार्ड आरो बेलेव खौ नुनो मोनो नामा
बेलावथ दङ जोंनाव दङ दं नालाय बांद्राय बेबायदि ओ बाराद्रायबो नङा गैद्रायबो नङा आरो बेलावलाय दङ दं नालाय
अ
नोंथाङा बेलावखौ गियो नामा
औ आंथ' जोबोद गियो बेलाव औ मानोना जोंनि बोर बे जायगायावहाय बांसिन नुनो मोना ना
अ
फिसा फिसौ बेखौलाय नुयो होनबाबो माइ आबादनि नै बैफोरबायाददि दलायाव थानाया एसे गिथावसिना महरनि नुयोना
औ औ नंगौ नंगौ ओरैनो ओ माने मा मा दुगैनागेरदों मा मा माइ गायो नोंसोरनिथिं ओरैनो
ओ मा मा माइ
मा मा माइ मा मा जाथिनि माइ गायनाय जायो
ओ‌ जोंनियावथ' बे रन्जना आरो सुब्बा आरो माइब्रा बे मोनथामखौल बांसिननो नुनाय माने गायनाय जायो आरो
ओम ओरैनो नोंथांमोना नखराव अ
हाया बोरि हिसाबै
ओम
ओ बोरि जायगायाव माने रन्जनाखौ नङा नङा सुबभाखौ गायनाय जायो ओमफ्राय जेरावहाय हाया एसे मोजां बैफोरबाय दियाव माने रन्जना
रन्जना माने रनजित खोमा
रनजित ओहो रनजिदाइ बेलेग रन्जनाया माने गोदान माइ ओंखारनाय बेखौ माने‌ फेस केेटजोंसो बायनानै गायनायमोन आरो सिगां समावथ बेलेग रोखोमनि गायोमोन जानांगौ नाथाय सिगां फोरनिखौ एसे नामफोरखौ माने बबे समाव गायोमोन आं बेखौ बावबाय
औ औ जोंनि साइदआवहाय बांसिन रनजित रनजित माइ गायनाय जायो आरो जोंनि साइड अकल रनजित बायनाय मायफोरखौहाय बारा गायनो नागेरा माने जोङो मा खालामो दुब्लियाव जाय जायगाया जाय दुब्लिनि मायआ ओरैबायदि मोजां जादों बे दुब्लिखौहाय जोङो थख' हानानै दोनखायो आरो ना हानानै दोननानै जों बे खौहाय एक्सट्रा जों बेखौहाय बेलेग मायजों जोङो मायआ एखेबाबो मायनि फिथाइया एखेबाबो जोङो बेजोंहाय सन्देर होला आर ना ओमफ्राय बे फिथाइखौनो जोङो माइलि खालामनानै बस्थायाव सोना दोननानै आक बिखौ फैगौ बोसोरावहाय बेखौ जोङो मा खा लामो बस्थायाव सोमनानै बेखौहाय जोङो गायफिननाय जायो आरो अब्ला जोङो मायनि खम आबादखौ जोङो मोना आरो माने बांसिन बांसिन मोनलांबाय थायो आरो। माने बे खान्थियै लाबोब्ला आरो जागोन नोंथाङा नों थांनि आ जिनथु माय गायनाय आदबफोरखौ मिथिना मोननानै आंबो सोलोंनो हाबाय माखासे बुस्थुफोरखौहाय नोंथांजों ओ उनावहाय लोगो मोनफिनोब्ला ओ माबानो हागोन आरो मोजां सोंफिनलायनो हागोन आरो
औ जागोन